खोनादोंना नों थाङा
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
अ आङो नै ओरैनो दंथ'यो दायो।
अ नोंथाङा जाखांबाय नामा ओंखाम?
औ जाखांबाय। नोंथाङालाय मा मावगासिनो?
दङ ओरैनो।
औ।
ओ नोंथाङा फ्रिबा ओ बेरायहैनायनि फंनैसो खोथा सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजों।
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
अ ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बेफोरबायदि बेरायनो ओ मोजां जायगा दंना गैया आरो ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मा मा दङ बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। ओ जोंनि ओनसोलावथ' बेबाय दिनो फाराग बा मोजां बेरायग्रा जायगा गैया बेबायदिनो मोन से ओ ओरैजाय उणाचल बरदार साइड याव मोनसे दङ पिकनिक स्पटसो आरो ना बेयो। बे माने जोंनि आसाम एरियायाव गोलैया बेयो अरुणाचल साइदआवसो गोलैयो आरो बेजों लोगोसे ओरै खाथियाव दङ जोंना बेबो अरुणाचलावनो गोलैयो एयार फिल्ड आरो ना बियो दनि फल' एयार फिल मोनसे बेबो गोलैयो। दा नोंथांमोननिथिंजायलाय माबायदि माबायदि जायगाफोर बेरायग्रा दङ नोंथाङाबो फोरमायदो एसे।
ओ जोंनि ओनसोलाव होननो थाङोब्ला ओ बेफोरबायदि बेरायथावना बा इफोरबायदि पार्कहो गैयाखौनो बुंजायो ओ जोंनि ओनसोलावहाय जोंनि गामि होनोब्ला ओ बेफोरबाय दिनो हाजो खाथियाव दङ ओ बेवहाय दैमा ओ दैमाफोरबो दङ जों थांनो गोसोब्ला बेफोरावसो थाङो ओरैनो जोंनि ओनसोलाव बुंनो थाङोब्ला मुंदांखा बा मुंदांखा ओ फेमास बेफोरबाय दि बेरायथावना जायगा गैयाखौनो बुंजायो आरो।
औ
ओ नोंथाङा ओरैनो गुबुन हादोद फोरावहाय ओ बेरायहैनो लुगैयो ना लुगैया?
गुबुन हादर माने ओ जोंनि इण्डियानि जायगायावनो बेरायहैनो लुगैयो गोबां जायगा दङ जेरै ओ लादाख दङ कासमिर दङ आरो गुबुन गुबुन बेबायदिनो गोबां जायगा दङ मुंफोरखौबो आं मोजां मिथिजोबा गोबां समायना समायना जायगाफोर दङ। बेफोरावहाय थांनो लुबैयो आरोना नोंथां।
औ औ।
थाय सम आरो खाबु आरो माखासे जेंनानि थाखाय थांनो हानाय जाया आरो नोंथां बेफोरबायदि जायगायाव।
औ औ।
थाङा दासिम बबे बबे जायगायाव बेरायहैखो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा एसे?
औ नोंथां ओ बुंनो थाङोब्ला आङो बेफोरबायदि गोद ओ गोजान हादोर बा गोजान ओ बेफोरबायदियाव आङो बेरायनो थांफेरनायानो जाया मानो होनोब्ला ओ दानि जुगावहाय बयहाबो मोनसे खामानि बा मोनसे सम मोनलायलाया नं नोंगौना नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां।
औ बिनिखायनो सम आरो बोथोद मिलायैनि थाखाय आं गोजान हादोरावहाय बेरायहैनो मोना। ओ थांनोलाय सानो उनफोरावहाय जुदि सम आरो बोथोर मिलायोबा थांगोन होननानै सानो आरो।
औ
ओ नोंथांमोननि ओनसोलावथ' नोंथाङा बेफोरबायदि पार्कफोर गैया होनदों नामा?
औ गैया नोंथां। ओरैनो पिकनिक जानाय स्पट मोनसे दं आरो ना जोंनियाव जेरावहाय जोङो जानुवारि बिदिनो मोनसे पार्टि जानाय टाइम मोनफैबा माने थांनाय जायो आरोना आरो नै दा दैज्लांबोथोर मोनफैबायना जोबोद गरम जायो बोथोरा अब्ला बेयावहाय जों थाङो आरोना हाजो हाजोआनो आरोना बेबो दै बोहोयो मोनसे बे दैयावहाय जोङो माने दुगैनोबो बिराद मोजां जायो आरो हाजो बिथोर सिनाव थांबाथाय माने दै बाज्रुमनाय मोनसे दं आरोना बेनि दैया ओरैबायदि गुसु जायो जेरावहाय जोंल' नङा माने एसे गोजान गोजाननिफ्राय माने बेवहाय फैनाय जायो आरो बाइकजों फैयो कारजों फैयो गारिजों फैयो बेवहाय गारिखौ जौसे राङै टिकेट लानाय जायो आरो बाइकफोरखौ बाजि रां टिकेट लानाय जायो आरोना
औ
गोबां गुबुन गुबुन हारिनिबो मा सो फैनाय जायो बेवहाय
औ थारैनो ओ नोंथाङा औ खोनादों नोंथां बुंनो हागोन
औ नोंथांमोननि जायगायाव बेफोरबायदि दै बाज्रुमनाय जायगाफोर दङ ना गैया
ओ जोंनि ओनसोलावहाय बुंनो थाङोब्ला हाजो खाथिखाय हाजोआवहाय ओ दङखौनो बुंजायो ओ बेयावहायबो हाजोआव दंब्लाबो जोङो बांद्राय अखा बा बेफोरबायदिनो ओबोथोर गाज्रिबा थांनो हाया सानदुं गोसा बा बोथोरा एसे मोजांबा थांनो हायो आरो नोंथां
औ
मानो होनोब्ला हाजोनो हाजोनि दैया दसेनो देरबोनो होनोब्ला दसेनो देरबोयो जों फात्ताखौनो मोना ओ बिनिखायनो जोङो बोथोरखौ नायनानै सो थांनांगौ जायो आरो
उम उम
ओ जोंनि नै बे ओनसोलावथ' बेफोरबायदि बेरायथावना जायगा गैयिखायनो जोङो जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरखौहाय गुबुन हादोरावहाय बा गुबुन जायगायावहाय बेरायहैनायखौ नुनो मोनो आरो ओ जेरै जोंनि ओ कलेज बा इस्कुलफोर बन्द' मोनोब्ला जोङो थांनायखौ बांसिन नुनो मोनो गुबुन हादर रावहाय बेरायहैनाय बा पिकनि जाहैनाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरो
औ औ बेवहायबो ओ
ओ बुंनो हागोन नोंथां
जोंनियावबो बिदिनो फरायसालिफोरनिफ्राय फरायसाफोरा बिदिनो पिकनिक जानो थाङो जायनाखि गोजान जायगायाव थाङा आरोना जेरै तेजपुर गुवाहाटि बेफोराव थाङै जाय थाङै फ्रा माने खाथियावनो जाहैनो होननानै बेयाव थांनाय जायो आरोना
औ नोंथां
बेवहाय ओ जेनेबा बिदिनो दोगसि लथाफोरखौल' लांनांगौ जायो आरोना बन सन बेवहायनो जों मोनखाजोबनाय जायो दैयाबो बेवहायनो मोननाय जायो जोङो
औ
लोगोसे आरो हाजोआव बेरायनो मानोबो जोबोद मोजां जायो आरो लांदां जोबोद साजायना दोननायबो दङ बेवहाय मोनसे फट'क लानो सेल्फि लानो दो जोबोद मोजां जायो
ओ जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबाय जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिखौनो नुनो मोनो बेलेग हादोराव बा बेलेग एफोरबायदि जायगायावहाय थांनो नाथा आ होज जोंबो लुगैयो आंबो लुगैयो ना थाय सम मोनैनि थाखाय थांनांग थांनो मोना जाहैयो आरो ओ जोंनि ओनसोलावहाय बेफोरबायदि फेमास जायगा थानायमोनब्ला सानो गुबुन हादरनिफाय बा गुबुन जायगानिफ्रायबो जोबोद मानसिफोर फैनायखौ नुनो मोनगौमोन बा बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलाबो ओ फेमास जागौमोन बेफोरखौ सानो
औ औ थारैनो नोंथां
ओल उनाव लासे जागोनखौ जोङो मिजिंथियो आरो
इसि ओ बिथोर नामा नोंथांमोननि जायगाया
औ बिथोरखौनो बुंजायो ओ जोंनि ओनसोला टावननिफ्राय गोबां बिथरानो जायो आरो जोंनि ओन जोंनि गामिया ओ हाजो खाथियाव जायो आरो नोंथां
औ औ
ओ नोंथांमोननि गामियालाय ओ थाउननिफाय बेसेबांसो गोजान जायो
जोंना बेबायदिनो टाउननिफ्राय नैजि किल'मिटारसोनि बारा जायो नोंथां
औ अ बिदिब्लाथ' टाउनाव
ओ
बुंनो हागोन नोंथां
बेबायदिनो जों माने टाउनाव थांनो थाखाय जोङो बाइकजों थांनो गोनां जायो आरोना आरो लामा ससेनिफ्राय जोंना ओ गारि खारग्रा माबा दं नालाय स्टेेन दं नालाय बेनिफ्रायबो जों गाखोनानै थांनो हायो आरो टाउनसिम थांनो गोसोब्ला
औ औ
नोंथांमोननिया ओ टाउननिफ्राय बेसे गोजानसो जायो
जोंनियाबो गोबां गोजानानो जायो मानो होनोब्ला जोंनि बे गामियावथ' ओ बेफोरबायदि लामा सामाबो मोजां नङा बिनिखायनो टाउनसिम थांनो गो गोबां गोजान जायो आरो जोबोद खस्थ' जायो आरो
औ
अ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमब्ला
औ नोंथां औ
ओ दिनैनि सावरायनायखौ बेसे आवनो दोनथ'नोसै होननानै सानबाय
औ जागोन दे नोंथां
नोंथांजों ओ बेरायनायनि सोमोन्दै लायरायनानै गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो जोबोद गोजोननाय थाबाय
औ थारैनो उनाव लोगो मोनफिनगोनखौ आसा खालामो नोंथां
औ औ दे नोंथां